अ हेलौ
खोनादों नोंथां
जानाय लोंनाय
ओ मोजां खोनायासै नोंथां नोंनिखौ
औ दे होमबा दिनै जोङो बर'नि मा खासे जानाय लोंनाय
औ
एबा लोंनाय बाय-बायदिसिना दङ नालाय बिनि बागै सावरायनि दा नोंथाङा मिथिनाय मा खासे बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। जोंनि जेनेबा जोंनि बर'फोराथ' गोबां माने ओंख्रि जानायफोरा बेलेग बेलेग दं नालाय। दा बेफोरनि मादाव माने आं मोननैसोखौ बुंगोन आरो।
औ
ओ जेनेबा बर'फोरनि साबसिन मोजां मोननाय आरो ओ बरफोराथ' सिगां सिगांनिफ्रायनो माने बेफोरखौ बाहायखायो नालाय बर' हिसाबै दा जोंनिया बेनो सबायजों साम' बे आरो अनलाजों दाउ आरो नारजि अमा नाफाम बेफोरनो माने बर'फोरनि ने आंगो होनजायो आरो जानायफोराव बेफोरखौनो ओ दा
ओमफ्राय हा
औ
नोंथाङा बबेखौ साबसिन मोजां मोनो जानो थाखाय?
आङो आंनियाथ' आंनि मो जां मोननाय ओंख्रिया बेनो माने नारजिजों अमा। बेखौनो आङो साब सिन मोजां मोनो।
आं मोनथिनो लुबैदों आरो बे नारजि जोंजा अमा माबोरै बानायनाय जायो बेखौ?
औ नारजिजों औ
औ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ